औ -औ नोंथां खोनादों
औ -औ
उ हेल '
औ औ
नोंथां दिनैनि टपिकआ जागोन मा होनो लावदुम फिथा ना बे नोंसिनि ओरै हाय लावदुम फिथाखौ माबोरै आरो माबायदियै सावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
जोंनि थिंजायहाय लावदुम फिथाखौ गिबियावनो माइरंखौ ओ नै घन्टा बा थाम घन्टासो सोमनानै दोनबाय दैयाव। सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ सुखांबाय थिखांनानै माने सुखांबाय आरोना साफायै सुबाय सुनायजों सुखांनानै एसे माने दैखौ सरद होग्रोबाय आरो ना। एसे दैखौ सरद होग्रोबाय आरो जिबा जिबा मिनिटसो दोनथ'बाय आरो ना। एसे बुरजाबा माने दैया थाब सर'दा नालाय एसे खमबाथाय एसे थाबनो जायो। बिदिनो माने बेखौ दैखौ सरद होग्रोबाय बेनि उनाव बे खौ दिंखियाव दाथ' जोंनियाव दिंखिखौ बारा नुबांनो मोनला ग्रेनदार मिसिनाव बेखौ माने मेसिनफोराव जोङो बांसिन माने देनायखौ नुनो मोनो नालाय। बिदिनो माने देयो जाय जे जाय माजों देयो आरो ना बे खौ माने गुन्दै खालामग्रोनानै लाग्रोनांगौ आरोना गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौ दै दै एसे माने नाग्रोना लानांबाय आरो ना। नाग्रोनांगोन आरो बांद्रायबो नङा दे दैखौ इसे आरानैनो एसे गोरानैनो। थाहैफिननाय आरो ना नानानै बिदि माने नाग्रोखांनानै जोङो ओ सानद्रै न? सानद्रै जों जाय जों माइरं बा माइ सा माइरं सालियो न? बे माइरं सालिनाय सान्द्रिजों बै माबा नानानै ओ उन थिंहाय दिहुन हरनांगो आरो ना। बे नााखानाय माइरंखौ नो आरो उनथिंहाय माने नाहरनानै माने सालिनाय बायदि खालामहरनांगौ आरोना अ सालिनाय जाहैबाय नाखानानै सालि सालिखानायखौनो आरो मान दै होनानै नाफिन बावनानै सालिनाय बायदि आरो ना ओरै ओरैनोथ' जोंनिया दै होबाय नालाय एसे बेथ' माने सालिबाथ' थांनाय नङ गुन्दै जालांनानै बिखो माने आखायजोंनो नानानै होनो नांगौ आरो आखायजोंनो नानानै नायै नायै सानद्रिजों नाखांबाय बिनि उनाव जोङो बेखौ सावनो थाखायथ' जोंनो मा नांगोन दैहु न' दैहु नांगोन आरो ना। दैहुखौथ' गोदोनि दिनावथ' जोङो हानि दैहुखौसो बाहायोमोन अ थि अ थेकलि गोदोनि दिनाव थ' जोङो बांसिन माने टिकलि नङाबाथाय हानि दैहुखौ बाहायनाय नुनो मोनोमोन। दाथ' जोङो माने एसे माने साननो हनो गोरों जाबाय नालाय बेफोरबायदियावबो खावजायो माथो होननानै मिथिबाय नालाय बे माने फिस्लायनि न' बे दैहुफोरावबो खावो आरो फिसा एसे माने दैहुा फिसा जायोब्ला मोजां जायो आरो ना जेसांनो गिदोर दैहुनि खुखाया जेसांनो गिदिर फिथाइयाबो एसेबांनो गोदोर जागोन नालाय बेनिखायनो फिसा जायोब्ला एसे एसे मोजांसिन जायो आरो बिदिनोओ ओ दैहु
आरो मा मा होनानै सावो बेखौ ओरैनो?
औ साव-सावो ओ बेखौथ' जोङो ओ नालेंखरबो होजागोन नालेंखरबो होनानै सावजागोन। आरो सिबिं होनानैबो सावजागोन। आरो गुर मेथाइ न? गुर मेथाइखौबो होनानै सावजागोन आरो अ गुर मेथाइ खौबो होनानै सावजागोन। बेफोरबायदिनो माने ओ गोसो आरो ना मा मोनसेखो होनानै सावनो हायो। ओ
ओं।
सावनानै जानो हायोबा सावनो हायो
ओमफाय मा माइरंजों बानायनाय जायो नोंथां एसे फोरमायना होलाय?
बे माइरंखौथ'ओ जों जाबाय थानाय माइरंआनो ओ जायो आरोना ओ थेवबो ओ माइ माइरं न'नि माइरं न न'नि माइरं जों न'आवनो लामनानै फोराननानै ओ सौनानै दिहुननाय माइरंब्ला मोजांसिन जायो आरोना नवावनो दिहुननाय माइरंब्ला ओ ओ बे माने मिलनि माइरंआ एसे ओ मोनामनाय एसे माने ओ माबा फैयो आरोना मोनामनाय फैयो आरो।
औ।
मिलनि माइरंआवथ' एसे माने पाउदार पाउदार मोनामो नालाय बे पाउदारा माने एसे मोनामो आरो ना। सावोब्ला ननि माइरं आनो मोजां आरो बे ननि माइरंआवनो जोङो बाबो होजायो आरोना माइब्रा माइब्रा दाबो एसे होजायो आरोना बांद्रायबाबो मोजां जाया माइब्रा एसे नङाबा जोसा जोसा होयोब्लाथ' मोदोमसि थिनबावबाय आरो बेफोरबायदि आरो औ औ बेफोरबायदिनो माने होजायो आरो।
माथाया-माथाया बांसिन मोजांसिन जायो नामा नोंथां?
बेखौनो माथा होनो नोंथां।
अनोथ' माइ माइब्राजों माने जोंनि ओरै साव
औ औ औ औ इसे आथा जायो नालाय इसे होफायोबा मोजां जायो आरोना थावनाया एसे बाहाय मोजांसिन जायो।
ओमफ्राय दानि आदि नुनो मोनो मा होनो कुकार कुकारारनि मा होनो
औ औ औ कुकारनि बेथ' ओ फिथाया माने दैनि औ औ मा नोंथां मा होनदों?
बे कुकार कुकारराव बेनि बागै चेकनिजों
औ
सिकनिजों माने कुकार नि भाबवावदि सावनाय जायो दानिया
अ अ अ
अ बेखौ मा बुंनो सानदों बेनि बागै?
बेनि बागैथ' एसे माने इजिबो जाहैबाय एसे इजिबो जाहै मोनदों ओ जेराव जोङो गोदोनि दिनाव माने गोबां बे फिथाखौ सावोब्लाथाय हिस्रिनिबो गोनांथि जायो गो दैहुआव सावनाय लोगो लोगोनो दै गुदुंखो जोङो एसे जायोमोन बेजों लोगोसे आरो बेहाय बै दैहुनि खुगायावसो होनानै सावो नालाय जों मा नांगोन ओ बेहाय आरो नङाबाथाय ओ जिगाब न' जिगाब एसे मेरायनानै होग्रोनांगोन आरो न' नङाबाथ' द बे फिथाखौथ' जोङो खरखा नङाबा थिक्लिनि गिलिप न' बेफोरबायदियावसो सावनाय जायो नालाय बेखो माने बेहाय माने लखबना होनांगो आरोना लखबना होयोब्लासो जोङो ओ फिथाखौ बानायनो हायोनालाय दैनि दैनि गुदुं दैनि गुदुं बै खफ' ओंखारनायजोंसो मोनो नालाय बियो बेनिखायनो माने एसे गोबौ नांगौ जायोमोन आरोना बेहायथ' माने
आरो नोंथाङा नोंथाङा जानानै माबायदि मोनो जेनेबा मोजां ना गाज्रि आरो दा मा होनो कुकाराव सावनाय आरो दैहुआव सावनाय माबाफोर फाराग थि नुहुरो नामा? माने गो
फारागथियाथ' औ औ औ औ औ। टेस्थ'थ जोङो दैहुआव सावनायखौ जोङो बांसिनानो ओ मा मागो दमासियाव जोङो सावो नालाय बेखौ माने न'नि माइरंजोंसो जोङो सावो नालाय एसे माने थावनाय मोनोमोन आरोना ओ दा आ रो जोङो आंथ' दा नुनो मोनो बेहाय मिलनि माइरंखौनो सावनाय जायोना ए-एसेबां मानि माने ओ थावनायखौ एसे खम मोनो आरो आंना बेहाय माने सिबिङाबो एसे खम जा यो
एसे खम जायो बेजों लोगोसे मेसि
थां न'नि माइरंखौबो मिलावनो सौनाय जायो नालाय
मिलावनो सौवो औ नोंथांनो थेवबो माने बै बायनानै बायनानै संनाय बायनानै देनाय बायनायनाय माइरंआ औ औ औ बेहाय ओ बेहाय माने पाउदार सावदार होनाय जायो नालाय बे पाउदारनि ओ ओ मोनामनाया ओंखारो आरो ना बेफोरबायदि जायो आरो
ओमफ्राय बे लावदुम फिथाखो नोंसिनि लकेल भाखायावबो लावदुमखौनो बुङो नामा नोंथां
लावदुमबो होनो ओ खायफा आरो जोंना हारु हारू हुरुमा फिथा बो होनो आरो ना हुरुमा फिथाबो बुङो ओ खाय फाखौ खोनायो थिंख्लि फिथा होननायबो खोनायो आरो ना बेखौ
औ जोंनि जा हुगुमाखौनो होनो नोंथां हुगुमा फि
औ औ औ नोंथांमोननिखि मा बोरैहाय खावो बे फिथाखौ एसे फोरमायना होदों आंनोबो
अ जोंनिजाबो बिदिनो सावनाय जायो आरो मा होनो माइरंखो सोमना दोननाय जाबाय एसे गोबौवै सोमबाय सोमना बोखांनानै मा होनो दैखौ सर'त नो होबाय आरो ना सर'दनो होखां नानै बा बायदि बायदिया उनालाव दे बाय खायफाया दिंखियाव देबाय माने मिसिंआवबो देनाय नुनो मोनो आरो ओमफ्राय देखांना औ हेल' नोंथां खोनादोंना?
प्रब्लेम जादों नामा?
हेलौ हेलौ
औ दे बुं नोंथां औ औ खोनादों
औ बिदिनो आरो मा होनो देखांनानै बेखौ सालिबाय आरो सानद्रिजों सालिखांनानै बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो मा होनो सानद्रिनि
ओ औ नायो आरो ना ओ दै होनानै दै एसे होनानै औ उम
बेखौ आरो बिदिनो मा होनो एखे बायदियैनो खाय सेआरो नालेखरखौ सुगिनानै
औ
फिथाजों नाफायो आरो बिदि
नाफायो ओ ओ माने नालेंखरखौ एवा नामा नोंथां
ना-ना-ना-नालेंखरखो एवालासिनो माइरं गुन्दैदोंनो
औ औ औ बिदि खालामो
हाबाय ओमफ्राय नाग्रोखांना उनाव आरो बेखौ जेन बा थेथलियाव होनायनि उनाव गेजेराव मा गुर होबाय गुर जों नालेंखरजों एवना लानाय बिदि ओमफ्राय आरो सिबिंबो होजायो जाय जेरै जायो आरो ना।
औ औ सिबिंखौथ' होखा
जाबाय ओमफ्राय जोंनि नारेंखरजों एवो आरो बांसिन।
जोंनिथिंजैहाय बिदिनो माने सिबिं जों बांसिन बानायनाय नुनो मोनो आरो ना खुरैखौ खुरैयाव जोंनिया गिबियावनो हिखो बहायग्रोना लाबाय बेनि उनाव बे अन गुन्दैखौ इसे होबाय बेनि उनाव सिबिंखौ खेबसे होबाय आरो बिनि सायाव अन गुन्दैखौ होलाय बाय आरो बिनि सायाव सिबिंखो होलायबाय बिदिनो माने अन गुन्दैखो होलायबाय लास्टाव ओ बिदिनो माने अन गुन्दैखो सायाव होनाय जायो आरो ना सिङाव सिबिं गोजा थाहैबाय आरो ना बेफोरबायदि जेरै सिबिं जाबसे अन गुन्दै जाबसेै बेफोरबायदि जाहैयो आरो ना। नोंनि सायाव आरो दिपेन खालाम नोंथांनि सायाव दिपेन्ड खालामो आरो माबोरै खालामो खैथा जाब बानायनो गोसो बेफोरबायदि आरो।
उम माने मि-मिक क्सिजों देनाय आरो मिक्सार मेचिनाव देनाय जेनेबा ओमफ्राय खियाव जेन दिंखियाव देनायनि फिथानि गोथावनि फारागथिखौ नोंथाङा बुंगोन नामा एसे।
ओ आंनि बादिब्ला दिंखियाव देनाय फिथाइया एसे माने गो थावसिन जायो होनना सानो आरो मिक्सियाव देनायाथ' एसे माने गुन्दैद्राय जायो आरो ना।
औ आंबो बेखौनो बुं आरो दे बिदिनो टाइमबो जाबायना नोंथां।
टाइम जाबाय दे
औ दे